हेलौ खोनादोंना?
हेलौ
हेलौ औ खोनादों
खोनायासै
खरा रायलाय एसे। खोनाबाय।
खोनाबाय।
औ खोनाबाय दा
औ
ओ जों बेरायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदोंमोन नामा
औ
ओ अब्ला नों बुंग्रोदो दे बबेहाय बेरायनाय मानाय बेनि सोमोन्दै
एबारहाय आं एसे गोजानाव थांनो लुुगैदोंमोन।
आदसा जेन'बा माबायदियाव बेसे गोजानावहाय
जेन'बा बारा गोजानद्रायबो नङा बिदिनो थाइलेण्ड दा जाय मानसिफ्रा थांसावगासिनो दङ बिदि जायगायावहाय जायाव खरसाया एसे खमबो जायो।
औ बेनिफ्राय बेहाय थांनोबा मा मा नांगौ बेबा जेनेबा डकुमेन्टसफोरथ' नांगौ थायोना
औ डकुमेन्टस नांगोन
बेनि प्रसेसफ्राबा मारै मारै एसे फोरमायनानै होदो
बेखौथ' एसे रिसार्चसो खालामग्रोनांगोन आंबो एथ'' गोजानाव बेरायफेराखै
जेनेबा आं मिथिनाय बादिब्ला आं मिथिनायब्ला बादिब्ला माने बिदिनो थाइलेण्डफ्राव थांनायावहाय ओ बिदिनो पासपर्ट नांगौ आरो जोंनो बेखौ पासपर्ट बानायग्रोनांगोन पासवर्ड बानायग्रोनां खां बानायखांनायनि उनावसो जोङो बेबायदिनो बे प्रसेसा जागोन आरो
औ
बेबायदिनो जेरैहाय ओ दा सिगांथ' बिजा नाङामोन होननानै खोनादों दा बिजा नांगौ ना मागौ मोनथिला आरो
औ आंबो खोनादोंमोन दाखालि
उम
आरो बाजेटबो खालामग्रोनांगोन
उम जेन'बा हजों थांनानै सानबेसे थांनायनि सानबेसे थाहैनायनि प्लानिं खालामदों
एक सप्तासो
ओम
एक सप्तानि बारा थाबाथ' बाजेटआबो बिराद बुरजा नांगोन
औ दा मानसिफोरनिफ्राय बेबादिनो खोनानाय बादिब्ला जायगायाथ' बिराद मोजां होनदों माने इउटुबफ्रावबो नायो
इउटुबाव नायनायफ्राव बिराद मोजां मोजां नुयो माथो एकदम ओरै लैथो बेफोरबायदि एकदम माबा बा जाहाज गाखोलायनाय मानाय फट' होनाय नुयो आरो
औ
जोंनि जायगानिफ्रायबो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो मेल्ला थांनाय नुदों आङो जेरै मारै एक्ट'र एक्ट्रिसफ्राबो थाङो आमफ्राय बैसोर कनट्रेक्टारफ्राबो थाङो गोबां बेबादिनो थांनाय नुदों आरो मानि फैसा गोनां गोनांफोरा थाङो जोंबो थांनो गोसो जायो नाथाय मा खालामनो सौहाजोबा आरो मेनेस जाजोबा बेबादिनो
औ
ओमफ्राय नोंथाङा थायलेण्डनि बारै माबाफोर मोनथिबावो नामा?
थाइलेण्डनि बारै आं टेमपोल्सखौ बिराद मोजां मोजां होननाय खोनादों बिनि टेम्पोल्सफ्रा बिराद ओ माने एनसियेन गोदो गोदायनि स्कालपचारफोरजोंहाय मा होनो ओ गोदोनिफायनो माने गोदोनि आर्किटेक्चारफोर दं आरो आर्ट बे मोनसे आर्ट बायदि डिजाइन्सफ्रा बिराद मोजां समायना जायो नायनो थाखाय थाखाय फट' लानो थाखाय
उम फ्लाइटनि टिकेट्सनि प्राइसफ्राबा बेसेबांथाय बेफोरखौ गुगोलाव नायबासो मोनथिसिगोन खोमा
औ बेफोरखौनो नागिरनांगोन एसे रिसार्च खामनांगोन
जेन'बा फार्स्ट टाइमनि थाखाय थांगोनथ' अब्ला जों गोबां रिसार्च जेन'बा जोङो बबे बबे जायगायाव बेरायगोन ओमफ्राय बबे बबेयाव बेसिबां बेसिबां बिनि थानाय जानायफोर आरो फ्लाइट टिकेट्सफोर एकदम माबाजोबनांगोन आरो
हटेलफोरखौबो हटेलखौ कसलि होननाय खोनादों आंबो मोजां हटेलाव थायोबा बांसिन थांगोन
उम बर'फोराबो गोबां थाङोथ' एकदमबारे बिराद थांनाय नुयो आरो गोदोहायसो बारा टाका फैसा गैयामोन नालाय बिनिखायनो बारा थांनो हायामोन दा आमफ्राय गोबां मानसिफ्रा बेबादिनो ससेल मिडियाफोर माबाफोर बिदिजों फैसा खामायनानै साख्रि बाख्रि मावनानै एगदम बयनावबो फैसा जाबायना दाना बेखायनो गोजान गोजानाव थांनो हासै आरो
बांसिनानो इनफ्लुयेन्सार ससेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारफोरखौ थांनाय नुयो
औ मानि बिसोरखौ प्रमसनबो खालामनो लेंहरो नामाथाय मानि जायगाया फेमासबो जायो नालाय बेनिखायनो बे जायगाया टुरिजिमा एकदम डेभलप जानायनि बेबादिनो फिसोरखौ लेंहरो खोमा। आंनिब्ला
औ।
बिस्रा बिदिनो बेरायनोबो मोनबाय थांनोबो मोनबाय। जानोबो मोनबाय आरो फैसाबो मोनबाय बेबादि आरो।
उम दा फार्स्ट टाइम थांनायावथ' लोगोफोरजों ज' थांनाया साबसिन जागोनदां।
लोगोफोरजों थांनायाथ' मोजां मानि बे जायगाखौबो मिथिजोबा नालाय एसे मानि दस्रा जायगाथ' माने जोंनि भारतनि सिङावबाथ' जेबो नङामोन मानि हजों दस्रा कान्ट्रि जाहैबाय।
औ
रावनिबो प्रब्लेम जानो हागौ माने। बिसोरबा इंलिसफोरखौ बबेबा बबेबा खनायाव रोंजोबना रोंजोबा बेफोरबायदि थायोना। माने गासिबो जायगायावथ' गासिबो रेल-लेंगुवेजखौनो रोंजोबा नालाय।
औ दा थायलेण्डआव थांनोबाथ' कमिउनिकेसनाथ' इंलिसनो सलिगोनदां। बिसोरबोथ' कमिउनिकेट खालामनो रोंखागोन इंलिसनि कमन लेंगुवेदज।
बे जेन'बा टाउनफोरावथ' सलिगोन ओमफाय बे माखासे एसे सिंफोराव ‌ सोलिनाय नङा खोमा बिसोरबो रोंजोबाना माखासे भिडिअ'फ्राव नुलाबायो आरो मानि सोरबा सोरबा रोंजोबा बिदिनो माबा ओरै रावा आखाइ बायदिसिना खिन्थानानै बेबायदि रायलायनायखौ नुलाबायो आरो।
बिदिनो रायलायनो रोङाबाबो इसेखौ बुजिखायो खोमा बिसोरबो।
बे आखाइ फावजों बुजियो आरो आरो दाथ' गुगोल ट्रेन्सलेट दं माइक्रसफ्ट ट्रेन्सलेट दं बेफोरबायदि जोंबो ट्रेन्सलेट खालामनो हागोन आरो। ट्रेन्सलेट खालामनानै थांनो हागोन एकदम मानि बिसिनि लेंगुवेजावहाय नायनानैहाय माबानो हागोन आरो जोङो।
औ औ।
बिनिफ्राय दा बिसेबां नि बिसेबां मास बा बिसिबां बोसोरनि उनाव थांनो बेबादि थांखि लादों।
खमैबाबो थिन सारि बोसोरा नांबावगोन खोमा।
अब्लाबो दानिफ्रायनो प्लेनिं खालामखाबाय आरोना।
औ माने खस्तआबो बुरजाथार नालाय। फ्लाइट टिकिटस हटेल आरो बेरायनाय जानायाव। मेरला खरसा जागोन ओंखायनो गोजाननिफ्रायनो सानखायाबा उफाय गैया।
आरो सेभिंस खालामना दोनखानांगोन जुदि मोजाङै फ्रफार फुरा लाक्जारि बेबादि थाहैनो गोसोबाथ' जेनेबा बाजेटआवबाथ' एसे खमावनो जागोन खिन्थु नों लागजारि एकदम गासिबो जायगाखौ एक्सप्लर खालामजोबनो लुगैबाथ' फैसाया ‌ गोगोमानो थांखागोन आंनिबा।
औ औ।
नङाबा प्रब्लेम जागोन ना जेसेबां हायो इसेबां बिदि दाबसेयाव थांनाया फैसाखौ बुरजा लाखानांगौ आरो बुरजा लायोब्लासो मोजां जायो नालाय। जेसेबां खम लागोन इसिबां नोंहा प्रब्लेम जागोन जेसेबां बुरजा थागोन एसेबांनो सान्थि जागोन आरो गासिबो जेखौ बायनो गोसो बेखौबो बायनो हागोन। जायगाखौबो नायनो मोनगोन गासिखौबो माने जेबो सिन्था गैयालासिनो बेरायजोबनो हागोन जाजोबनो हागोन आरो बेबादि।
औ।
अब्ला थांनोबालाय मोजाङै फैसाफोरखौ जमायबानो जाबाय। आंबो देनां थांनो बेबायदिनो नाजानोसै एकदमबारे। अब्ला जोंना नै टाइमआबो जाहैखासिगोनदां टेन मिनिट्स जासिगोन आरो।
ओमबा
अब्ला बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै।
औ।
थेंकिउ।
थेंकिउ।